खोनादों ना
हेल' खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय खुलुमबाय
अ नोंथाङा फ्रि दंना नोंथां
दङ दङ नोंथां थारैनो फ्रि दङ
आतसा आसाथ आंनि कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे बेंकनि सायाव गोथौयै सावरायनो होननानै माने आं कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां थारैनो सम होनो हागोन
ह ह ओ टपिकआ जाहैबाय जोंनि बर' हारि बा जोंनि जायनाखि बर'फोरा ओ गोदो गोदायनि जिउ खुंनाय आरो दानि जिउ खुंनाय
औ
दा ओ नोंथाङा गोदो गोदायनि जिउ खुंनाय आरो दानि जिउ खुंनाय माबायदि फारागथि बा नोंथांनि मोनदांनायावहाय गोदोनि ओ जिउ खुंनायजों दानि जिउ खुंनायजों ओ माबायदि डेभलपमेन्ट जाखो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ थारैनो जबोद मोजां आयदा ओ गोदोनि जानखि जोंनि बर'फोरनि जिउ खुंबोनाय राहा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोबां रोखोमै जिउ खुंबोनायखौ खौ जों नुनो मोनबोगासिनो नङा होमबा नुनो मोनबोदों औ औ दा बे रोखोमैनो जोंहा गोदोहाय जिउ खुंनाय होनोब्लाथ' जोंहा गोदोहाय नांगौ बिबांनि सोलोंथाइ जोङो लानायखौ नुनो मोनामोन नङा होमबा गोदोहाय जाम्बा जला गामिनि सुबुंफोरनि जानखि माबाफोरखौथ' मोनथिखागौ जानखि बिसोरा बार सोरोल सोलोंथाइनि बिथिङावबो एसे गोसो गैयि ओ थिग बेबादिनो जोंहा गोदोहाय नुयोमोन जोंनि बर' सुबुंफोरखौहाय ओ सोलोंथाइनि फारसे गोसो होआलाबसिनो बायदिसिना ओ आबाद मावनाय बायदिफोराव जोंहा ओ नांथाबनानै मुखुब जानानै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा दा बे रो रोखोमैनो जोंहा गोदोहाय नुनो मोनोमोन जोंनि बर' समाजावहाय जोंनि बर' सुबुंफोरखौ आबाद मावनायखौनो ओ जों गावबा गावनि मोनसे थांना थानायनि राहा लामा महरै बिथांमोनखौ जोङो सानना लानायखौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा दा बे लेखायैनो जोंहा ओ नुनो मोनोमोन बायदिसिना रोखोमनि आबाद मावनानै जिउ खुंलांनायखौ नुनो मोनोमोन ओ बायदिसिना रोखोमनि मैहुर खालामनानै जानायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा
दा एखे रोखोमैनो जोंहा ओ आइजोफोरनि बिथिङाव नायो ब्ला जों नुनो मोनोमोन गोदोहाय ओ गोबां रोखोमनि जोंहा ओ आइजोफोराहाय जोंनि बर' गामिनि आइजोफोराहाय ओ जौ जुवा जों ओ गोदौनानै जों थानायखौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा जेरैहाय जोङो जोंनि बर' आइजोफोरा गावनि न'आवनो ओ जौ सावनानै ओ जोङो फाननायखौ नुनो मोनोमोन जौ सावनायजों लोगोसे अमा बोरमा दाउ बायदिसिना जिब जुनार फिसिनानै ओ जिउ खुंलांनायखौबो जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां दा बे रोखोमैनो जोंहा नुनो मोनबावोमोन जेरैहाय गोदोहाय जोंहा ओ जोंहाथ' गोदोहाय एमान नांगौ रोखोमनि जेरैहाय जोंहा रां रुफानि बिथिङावनो नायनो थाङोब्ला जोंहा ओ गोबां जौगानाय नङामोन नङा होमबा गोदोहाय थिग बे लेखायैनो जोंहा ओ ओंखाम बोथिसेनि थाखायनो जोंहा गोदोहाय ओ सावरि एबा बादालि जानायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा ओंखाम बोथिसेनि थाखायनो खा- बायदिसिना रोखोमनि खामानि मावना होनाय मानो होनोब्लाथ' गोदोनि दिनाव जोंहा गोबां आंखालखौ नुनो मोनोमोन जानाय लोंनायानो जा गाननाय जोमनायानो जा नङा होमबा बायदि बायदि दा बे रोखोम रोखोमैनो जोंहा गोदोनि जिउ खुंनाय राहा होनोब्ला बेफोरखौनो मख'जायो। दा जोंहा गोदोहाय नुनो मोनबावो जोंनि बर' आइजोफोराहाय ओ गावनि आखाइजोंनो दानाय लुनाय जि जोम दानानै ओ गावनो गाननानै गानबोनायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा गावबा गावनो न'आव दानानै। नाथाय जों आथिखालनि जुगाव ओ दिनै गोबां जौगानायखौ नुनो मोनो नङा होम बा नायनो थाङोब्ला जेरैहाय ओ फिल सोलोंथाइनि बिथिङावनो नायोब्ला जों दिनै गोबां जौगानाय जोंनि बर' ओ सुबुंफोरा नङा होमबा जोंनि बर' गामिनि ओ मानसिफोरा मानो होनो बा दिनै गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनदों जेरैहाय आबादावनो जा जायखिजाया खामानियावनो जा जोंहा गोबां जौगानायखौ जोंनि दिनै नुनो मोनबोदों। जेरैहाय जोंहा दिनै जोंनि ओ गामि गफा बर' गामि ओनसोलफोरावहाय ओ जोंनि गोबां सुबुंफोर खौनो गेदेर गेदेर खामानि मावबोनायखौ जों नुनो मोन्दों नङा होमबा? जेरैहाय गेदेर गेदेर सोलोंथाइ लानानै बायदिसिना रोखोमनि साख्रि मावनाय। गेदेर गेदेर ओ समाजनि मोजां खामानि मावबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों थिग बेबादिनो मोजां खामानि मावनानै ओ गेदेर गेदेर खामानि मावनानै संसार जाबोनायखौ आथिखालनि जुगाव जोङो नुनो मोनो। नङा होमबा दा आबादनि बिथिङावनो बुङोब्ला जोंहा ओ गोबां बिबांनि आबाद मावनायाबो जौगादों जोंनि बर' ओ सुबुंफोराहाय दा बेनो ओ आंनि बुंनाया बे खिनियानोसै ओ नोंथाङाबो ओ जोंनि बर' हारिमुनि जानाखि जोंनि बर' सुबुंफोरनि गोदोनि संसार जानाय आरो आथिखालनि संसार जानायनि फारसे एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन दे। नोंथांनिफ्राय गोबां ओ खोनादोंना? हेल'। हेल'। हेल'
औ नोंथां।
ओ खोनादों ना नोंथां?
खोनादों खोनादों खोनादों।
अ नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा मोनथिबाय। ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दा आंबो फंनैसो नोंथांनो फोरमायनि दा गोदोनि संसार जानाय आरो सं दानि संसार जानाय गोबां सोलायबाय नङा होमबा नोंथां?
सोलायबाय सोलायबाय औ।
दा गोदोनि संसार जानायाव जोङो जेरेखम आबाद मावनाय बायदि बायदि नों थाङा बुंलांनाय बायदि नङा होमबा। दा थिग बेबायदिनो गोदोनि हान्था मेलायाबो मोजां नङामोन आं हान था मेलानि सोमोन्दै एसे फंनैसो बुंनि मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' माखासे सुबुंफोरा बा बर' न'खरफोरा गोदो गोदाय मा खालामोमोन हाग्रा सिं बा दैमा सेर बा जोङो एसे सिङावहाय मा खालामोमोन संसारखौ जानो मोजां मोनोमोन नङा होमबा? दा थिग बा बिबदिनो बै सिगावहाय बा जोंनि बर' गामिफोरावहाय मा गैयामोन? मोजां मोनसे लामा गैयामोन नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे जोंनावहाय गारि मथर बायदि बायदि जोंनावहाय गैयामोन हान्था मेलानि थाखाय। गुबुन मोनसेनिफ्राय गुबुन मोनसेसिम दावबायनांगौ जायोबा जोङो मा बाहायोमोन? साइखेल नङाबा जों थाबायनानै फैनो गोनां जायोमोन नङा होमबा नोंथां? आरो बेजों लोगोसे जोंनि आबादनिफ्राय मोननाय जायनाखि फसल बा बबेबा मोनसे बुस्थु जायगानिफ्राय माबा मोनसे बुस्थुखौ गुबुन मोनसे जायगासिम लांनांगौ जायोब्ला ओ बा बाजाराव जुदि जों मुवा बेसाद लांनांगौ जायोबा जों मा बाहायोमोन बै समावहाय गारि मथर गैयैनि जाउनावहाय लामा मोज जां नङिनि जाउनावहाय जों मा खालामोमोन मोसौ गारि आरो मैसो गारि बाहायोमोन नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नंगौ।
दा बैफोरबायदि जेन'बा जोङो आथिखालावहाय बैफोरबायदिखौ जों नुनो मोनला। मानो होननानै बुङोब्ला बोथोराबो एसे सोलायबाय आरो जौगानाय होननाय बुस्थुआ एसे फैबाय। आथिखालाव जों बबेबा मोनसे जायगानिफ्राय जों बबेबा मोनसे जायगासिम थांनांगौबा जोङो साइकेलनि सोलायै एबा थाबायनायनि सोलायै जों मा बाहायो दा मटर साइकेल बाहायो नङा होमबा?
बाहायो औ।
बाहायो आरो बेजों लोगोसे माबा मोनसे मुवा बेसादफोरखौ जों जुदि ओ गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम लांनांगौ जायोबा जों मा खालामो गारि मथर बाहायो नङा होमबा? दा थिग बेबायदिनो गोदोनि समावहाय आरो मोनसे जोङो माबा मोनसे खौरां नङा होमबा? बै खौरांखौ जुदि गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम जोङो दैथाय हरनांगौबा जों मानि साहारा लायोमोन, जों लाइजाम लिरोमोन नङा होमबा? लाइजामनि गेजेरजों जोङो खौरांखौ जोङो दैथायहरोमोन आरोखि थिग बेबायदिनो आथिखालनि मुगायाव जेन'बा गोनोखोआरि जुग हिसाबै जोङो दसे समनि गेजेराव नङा होमबा से से सेकेण्ड, नै सेकेण्ड, बा बा सेकेण्डनि गेजेरावनो जोङो मोनसे खौरांखौ गुबुन मोनसे जायगासिम जोङो दैथायहरनो हानायनि जोंनावहाय माने जोङो सुबिदा फैबाय आरोखि जायखौ जोङो दा मबाइल होननानै बुङो नङा होमबा?
औ।
दा थिग बेबायदिनो आरोखि आरो बेजों लोगोसे जोंनि जानाय थानाय नङा होमबा? गोदो जोङो मा खालामोमोन, बांसिन सुबुंफोरानो आबाद मावनानै जायोमोन नङा होमबा नोंथां? उम। हाग्रा दाननानै जोङो मा खालामोमोन जेन'बा जोङो हादान सिमफायनानै जोङो आबाद मावोमोन बायदि बायदि। खिन्थु आथिखालावहाय जों मा नुसै जेन'बा माखासे बर' सुबुंफोरा बै समावहाय जेन'बा जोङो फरायनाय लिरनाया खम हिसाबै नङा होमबा? गामि सिङाव जों गोदोनानै थायोमोन फरायनो थाखाय जोंनाव मोजां खाबु गैयामोन। जेरैहाय जोंनावहाय गाहाय थाखोनि फरायसालि जे जायखौ बुङो जों एल पि स्कुल नङा होमबा? बा गेजेर थाखोनि फरायसालि बा गोजौ थाखोनि फरायसालि मानि जोंनावहाय गैयामोन आरोखि नोंथां नङा होमबा? दा जोङो गाहाय थाखोनि फरायसालि एल पि स्कुल फरायनो थाखाय जों मा खालामनांगौमोन? नै किल'मिटार थाम किल'मिटार जोङो थांनानै माने जोङो थाबायनानै थांनानै फरायहैनो गोनां जायोमोन आरोखि। दा गामि ओन सोलावहाय दलं बायदि बायदि दैमा बारनो थाखाय दलं लामा बायदि बायदिया मोजां नङैनि जाहोनावहाय जोङो गोग्गो सोलोंथाइ बैफोरखौ जोङो लानो हायाखै आरोखि बेबायदि आरो दा आथिखालाव जोङो लामा- सामा मोजां जानायनि जाउनावहाय बा गामि -गामि जोङो गाहाय थाखोनि फरायसालि जानायनि जाउनावहाय माने जोङो गोबां माने फरायनाय बा जौगानायखौ जों बा गुबुन गोनां सोलोंथाइ लानायखौ जों मोननो हादों आरोखि नोंथां नङा होमबा दा बेबायदि आरोखि दा थिग बेबायदिनो जोंनि जौगाथाइखौ गोदोनि जिउ खुंनायनिफ्राय दानि जिउ खुंनायखौ माने एसे गोरलैसिन बा एसे जौगासिननाय होननानै आं सानो आरोखि नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ
बिबादि आरो औ दा बैफोरखौनो आं नोंथांनि सिगांआवहाय माने फोरमायनाय जाबाय आरोखि।
औ औ औ थारैनो नंगौ। ओ दा नोंथां, नोंथां बुंनाय खोथाया थारैनो सैथो ओ थारैनो गोबां खोथा मोनथिना मोनबाय ओ नोंथां जोंहाथ' दा समाबो जानानै फै फैबाय नङा होमबा?
औ नों
ओ थारैनो गोजोननो थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय।
औ औ औ।